हेल हेल नोंथां खोनादों ना औ खोनादों ने नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय औ
औ ओ नोंथांजों आं इन्दि खुन्दुंआ मानिफ्राय मोननाय जायो बिनि सोमोन्दैहाय सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आं नोंथाङा होमबा औ नोंथाङा होमबा इन्दि खुन्दुंनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ गिबियावनो आं इन्दि खुन्दुंखौ मारै मोनो बा मारै बानायो बेफोरखौ आं बुंग्रोनोसै
औ दे
औ इन्दि खुन्दुंखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला एम्फौ लाथानि फिथोब बेनिफ्रायनो मोननाय जायो बा बानायनाय जायो
औ
बेखौ जों खुन्दुं इन्दि फिथोबखौ जों जेथिया खुन्दुं बानायनो थाखाय जों दै गुसुजों साननै सोमना दोननो नांगौ रुइनायनि थाखाय गुसु जानायनि थाखाय
औ
आरो जों फिथोबनि मादाया रुजासे रुनांगौ बेखौ बोखांनानै साननैनि उनाव बोखांनानै ओ फिथोबनि जे मादा थायोना सिङाव गोरा
औ
बेखौ रुइजासे रुनांगौ आरो आरो बिखौ जों गय दुखायाव हरथाम मोजाङै गोरायै बार हाबै बायदि हाथुमनानै दोननांगौ अ जाहैदों आरोना रुनायनि बोखांनानै आरो गय दुखायाव थिखोनानै बा गय दखायाव अ मोजाङै ओ गोरा जाहैबाय नालाय बार हाबनो हाया बेबायदिनो खाथुननानै दोननांगौ आरो बेखौ जों दै गुसुजों साफा मोजाङै सुनांगौ जाहैदों आरो ना जाहाथे उम दुङा जोंना साफा जायो नुनायाव जों बेखौ गुफुर साफा नुयो बेनिखायनो बेखौ जों हाजासे दै गुसुजों साफा फाय सुना लानांगौ जेब्ला बै गु दुखानिफ्राय बोखारो अब्ला आरो लुनायनि सिगां दै फिसि फिसि लुनांगौ बा बेखौ जों खुन्दुं बानायनो थाखायथ सायो नालाय आखाइजों बोखा बोखा जों फिसा फिसा खुन्दुं बानाय लाङो बेखौ जों दै गुसुजों सोमब्र सोमब्र बा फिसि फिसि बेखौ लुनां नंगौ आरो ना
औ
जाहाथे खुन्दुङा गोरा जाया दै फिबाथाय सो रुनानै फैयो नालाय
औ
औ
ओरैनो नोंथां ने लुनाय होनोब्ला बे फावख्रियावल लुयो ना बा गुबुन आरोबाव मायावबा लुबावो
अ बेखौ जों बेखौथ जों गोदोनि आबै आबौ समनिफ्रायनो जों बेखौ थावख्रियाव माने औवानि देन्थाखौ बानायनाय जायो ब्लाथा थावख्रिखौ थावख्रि औ बे जोंनो जों लुनायखौ नुनो मोनो दा नफोराव लुबाबो जों बे थावख्रिजोंनो लुनायखौ नुनो मोनो
औ
थावख्रिखौथ' जों औवानि देन्थाखौ बानायनाय जायो
औ
दै दुमब्रुआव जों खुन्दुंखौ थावख्रि लुखांनायनि उनाव दै दुमब्रुआव ओंखाम सिफ्लेनाय मारजों खुन्दुंखौ मार होयो आरोना
औ
औ मार होनायखौ जों नुनो मोनो
औ होमब्ला नोंथां बे थावख्रिनि अन दा बेलेग गुबुनावथ लुजानाय जाखायाना
अह गुबुन गुबुनाव लुनायखौ थ' जों आबै आबौनिफ्राय बेखौ सोलोंबोनाय मोन नालाय आरो दा जा दा आथिखालनि मुगायाव गोबां गिदिर गिदिर खुन्दुं ओ बा ओ जि दाग्रा बि दिनि हेन्दलुम ओंखारदों औ मेसिनफोराव जों बे बेफोरखौ बानायो दा बेफोरखौ माबायदि बानायो बेफोरखौथ जों दाबो नुहैयाखै दा गामि ओनसोलाव थ' फख्रि लुनायफोरखौ जों नुनायखौ नुनो मोनो आरो औ बेखौनो जों थावख्रियाव लुनायखौ नुनो मोनो बे औवानि देन्थाखौ बानायनाय। औ औवाखौ दान्दाबनाय आराम बानायनाय बेफोरखौ
औ।
खुन्दुंखौ जों मार होनाय समाव खुन्दुंखौ दास्रिना मोजाङै फोरानो आरोना। अ खुन्दुं खौ थुननानै ओ सोरखिनिफ्राय बबिनाव थुननाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो।
औ।
गान्दैयाव फाननानै साल खुन्थायाइाव जि दानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो
औ औ।
आरो बेयाव गोसो बायदि जों आखाइजोंनो आगर एरनानै दखना बा फास्रा बेफोरबायदि बानायनायखौ नुनो मोनो। दा आथिखालनि मुगायाव थ' मेसिनजोंसो आगर एरो आरोना। गोदोन ओ गेदेर गेदेर बिदिनो जि दाग्राफोराव जों मेसिनजों आगर एरनायखौ बांसिन नुनो मोनो। जोंनि गामि ओनसोलावथ' जों आखाइजों एरो
औ।
औ।
गोबाङानो औ दे अ नोंथां।
नोंथाङा आथिखालनि आरो दानि बे जि दानाय बा आगरफोरनि बागै जे बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन दे नोंथां।
हम।
ओ आथिखालनि होनोबा बे ओ इन्दि खुन्दुंनि बागै बुंनोसै आङो नोंथां।
औ।
जोङो बे इन्दि खुन्दुंजोंथ' गोबां गोदोनि समाव गोबाङानो गावनो गावनो देरै जे नोंथाङा बुंदों थावख्रिजों लुनानै बिदि दानायखौ नुयोमोन ना। दाथ' आरो मा ने मेसिन जों दानाया सो बांसिन जाबायसै। मेसिमजोंनो दानानै बायदि रोखोमनि द खना बा जोमग्रा उम उम बा जेरै हौवाफोरनि गाननाय गस्ला बिदि बानायोना? बिदिबो गोबां बेसेन गो सा गोसानि बानायनाय नुसै।
औ औ।
ओरैनोथ जेनेबा बेसेन गोसा बुङोब्ला जों इन्दिनि खुन्दुंनि होनबा गासैबो जियानो बेसेन गोसानि जा
औ औ नोंथां औ
औ ओ दाथ' आरो नै उम दख खनाफोराबो गोबां रोखोमनि ओंखार सोयो इन्दिनियानो सोरबा बाय दि आरो इन्दिखौनो बेलेग खुन्दुं होदेरनानैबो मिक्स बानायनानै
औ औ नोंथां औ
आरो गोबां रोखोमनि खालारबो होनानै बानायसै दाना । ओ गुबैयै थ' इन्दि खुन्दुंनि खालारा बुंनो थाङोब्ला मुगा गाबनियानो होनजायो दा नोंथां औ दाथ' आरो मेसिनफोराव दानायफोरा गोजा बा एसे सोरबा बायदिया सोमख्रै गाबनि बेबायदि एसे ओ आरो सोरबा बियदि एसे गुफुर मिस गुफुर बेबायदि खालामनानैबो दासै ना आरो? द'य नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जे आगराबो गोबां रोखोमनि आगरबो बानाय बे मेसिनजोनो औ आगर बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि आगर बानायो बिदि इदिनो बेफार फालांगि खालामनाय । फोराव ओ माने बेलेग बेलेग रोखोमनि बानायो आरो ना? बिदि दोनो औ ओ माने इन्दि खुन्दुंनियाथ'गोदो आं खोनानाय आरो नों नोंथां माने गोदोनि समाव खनायोमोनदि इन्दि खुन्दुंनि जोमग्रा जोंबो माने ओ बे मोनसे जे लोंथि बेरनाय बेरामाव बे इन्दि खुन गदुंनि जों दानाय जोमग्राजों माने ओ बे लोन्थि बेरनाय बेरामखौ माने फिननानै जोमहोनाय यजोमहोनानै होयोब्लाथाय हामो होननानै जे फोथायनाय दङमोन आरो । आं माने बेखौ खोनानो मोन्दों आरो गुबुननिफ्राय दाथ माहोनो ओ जोंनि ओरैहाय जोंनि ओनसोलजों आरो बिदि एम्फौ खो एस जे सासे सानै ओरैनो लानाय नुयो थेवब्लाबो बेबायदि थावख्रियाव लुनानै बिदिहाय जि दानायखौ आं नुनो मोनलिआ आरो नोंथां
औ नोंथां बे आ ओ दानियाथ आरो ओ गोदोनि दिनाव गोबां आबै आबौ बा गोदोनि दिननिफ्रायनो बेफोरबायदिखौ लुबोनायखौ जों खोनाबोदोंमोन आरोना खोनादों जोंथ गोदोनि मेगनजों नुनो मोनस्लाबासै आरो गोदोनि ओ बेहाव ओ थावख्रि लुनायनिफ्रायनो इन्दि फिथोबनिफ्राय जेथा खुन्दुं बानायो गोबां सम नांगौ आरो बेयाव जों खस्थ खस्थबो दंङ बा सम होथाब नांगौ खुन्दुं थावख्रि लुनाय समावबो गोबां सम लायो बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि थावख्रि लुनानै इन्दि जि बानायनायफोरखौ जों खमायनाय खमायलांबाय आरो जों नुनो मोन लिया औ दानि आथिखालनि मुगायावथ आरो गोबां गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोराव जों खुन्दुं बिदिनो इसोर बिसोरो जोंनि इन्दि खुन्दुंखौ लांनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनो बा बेसेनाबो बिनि खायनो बारा जाबोनो हमदों मानो होनबा गामि ओनसोलाव बेफोरखौ नुलिया दानिया
औ
गोबां सम मोथाबनांगौ बिनिखायनो आरो खस्थबो दं बेनिखायनो उम
बिसोरो आरो ओ माने मेसिन जोंबा आरो खम समनव ओ जानाय जायो नालाय ना नोंथां।
औ औ नोंथां आरो बेयाव आगर एरनाय आखायजों जों गामि ओनसोलावथ आखाइजोंनो आगर एरो। आगर एरनायावबो गोबां सम लायो। गामि आरो आथि खालि मुगा मालाय मिेसिनजों बानायबाथाय आरो सानसेयावनो गोबां बिदिनो आगर एरलांनो हायो नालाय। बेनिखायनो आद ओ मिसिनजों बानायनाया थाब जायो आरो ना।
औ
बेनिखायनो गामि ओनसोलाव गोमालां नो हमदों।
मानो होबा नोंथांमोननि बओनसोलजोंबो बेबायदि इन्दिजोंनो लुनानै दानाया गैला नामा होमबा नोंथां?
ओ बिदिथ' आङो बोसोरनै बोसोरथामसो सिगाङाव आं जोंहानि न'आवनो जोंहानि आबैखौ आं बानायनायखौ नुदोंमोन
औ
औ ओमफ्राय दा समनि आंखालाव बेफोरबो जोंहानि न'खरावबो आरो गोबां समनि गोनांथि जायो बेनिखायनो दा आं लुनायखौ नुफिनाखै आरोना
औ औ
अ
दे होमबा नोंथां स समाबबो जाबाय दोन्थ'नोसै ना ओमबा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय होनोमबा नोंथां ओ । दे